जोन मोनाबिलि मा खालामदों फंबाया?
मा खालामदों?
जा थाबाय लाबाय नानै दं लामा लामा।
अ
उम जाखाङाखै
ए मा खालामगासिनो दामानिलाय?
आंथ दिनैसो सफैदों बेरायहै
आतसा दे। औ मा मा नुबोखो?
माबायाव थांदों इदिनो मैदेर, मोसा, लख्रा इदि नायदों ओमफ्राय बुरलुंबुथुर दैमानि सेर सेर बिबार बारि दङना बेयाव
औ औ बाब रे।
से सप्ताल थानानै फैदों
हा
से सप्ताल थानानै फैदों। बांद्राय गोबाव थायासै
से सप्ता थाहैदों बे बारा गोबाव नङा जायो आंनिबाथ' हाब गोबावानो बे आंनिबा
नै थांबाय नै फैबाय बिदिसो मोनदों
आत्सा उम। मा मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दालि ना फाय जारि गैला।
दालि जा ना जा
औ। मारै दं नखरफ्रावलाय?
बिदिनोसै गेजेरावनो दंथयो दा एसे गायनाय फुनायनि एसे माबा जाहांदों मा होनो
उम बोथोरा औ ओरै ओरैबो ओरैबो बिदिनो जागासिनि
उम
गायहांबायानो माथो सोरबा सोरबा
गायहांबा ओरैबो गायगासिनो नै आं दा थानाय जायगायाव जायगाजोंबो
ए ओरै जोंनि आबैमोनथिंबो गायगासि
सो खोथिया फोदों
ए जोंनाथ गैया आदिसो होयो
आदसा जोंना औ जोंना आदिसो गायो
जोंना नआव गायग्रायानो गैया गासिबो बाहेरायाव थायो बिदायाबो
उम
माब गोजानाव थायो फंबाइआबो बिदिनो खामानि मावनाया लाय
जोंना गायग्रा गैला गय गायजोबबाय
गयजोंबो मोनोलाय गयजों
जों जों गयसो जासोगारोना बांसिन
बुंनांगौ बाथ्रा बेखौनो होखाबाय बुंनाया
फंफा फंनैया अरजाया
जा गोबावसै दिनैहायसो अन खालामदों आं जाव बायदा
बे मोनफा मोननै अरजाया
मालाय माखासे मानसिफोरा जाबाय नामा?
दा उनफ्राव बेखौ रायलायफिनगोन।
देदे। मोजांखौनो खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ। जायगाया एसे प्र माबा नामा?
हायाखै नामा?
उम।
ओरैनो मानसि ज थाजाया नालाय
उम।
ओमफ्राय आमोखियालाय अबाव दं दालाय?
बियो नआव दं। आं नैबे आबैनावसो दंफैयो।
आदसा आंलाय आमोखि जोंसो रायज्लायनो मोनगोन नामा सानदोंमोन।
गैया। न'आव गाबोनसो थांगोन।
आदसा दे गाबोन थांबा फन हरबानो जाबाय।
जागोन दे।
हमनानै हायालै नोंसिनि गारांखौ एखे एखेसो खोनायो।
इखेखौनो खोनाया। आंनिखौ हौवानि गारांसो खोनायो।
नङा बोरै हौवानि गारां खोना नांगौ?
आं आंनिखौ हौवानि गारांसो खोनायो।
आंनिखौ हिनजावनि खोनादों नामा होमबा?
खोनायाखै। खोनायाखै।
ओ।
जिहेतु आमोखिया फरायसालिमायाव थांगासिनो नामा?
औ। थांगासिनो बेखायनो बियो थाङासै माबायाव जों जों थांफायासै। नङाबा बेबो थांनो लुबैदोंमोन।
हुम।
गोलोम बोथोरनि बन्दआव थांगोन बायदि
फरायनायाव मोजांथारना?
बिदिनोसै।
हुम।